खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ ओ नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना दासे सम
औ हागोन दे
औ आ दा आं नोंथांनिसिम आ जोंनि दा दोरोङारि बर'नि ओंख्रै ओंख्रि होनोबाथ जोंना गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ नङा होमबा जेरै अनला दाउ नारजि अमा आरो बेबायदिनो थास' बिबारजों अमा मैथाजों ना नाफाम बेफोरनि बेफोरनि आ गेजेराव आङो बे ओ नार्जिजों अमाखौ माबायदि सङो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ
औ
नारजि नारजिजों माबाखौ अमाखौ संनोब्ला जोङो नारजिखौ फार्स्टआवनो सोमग्रोना लानांगोन जेनेबा नारजि गोरानखौ जोङो सोमग्रोनना लानांगोन बिनि उनाव जोङो दसे सोमना दोननानै जेब्ला मोजाङै सुखांनानै बेखौ जोङो बा खारैदो रुग्रोनानै लायो आरोना
औ
थिग बिदिनो जोङो नारजिखौ एबा संनानै एवफ्रामनानै बा संनानै बिदिनो रुना लानानै जोङो अमा बेदरखौबो एवखांग्रोनानै लाबाय
एवफ्रामग्रोना लानानै जोङो नारजि बेखौ उनाव खारैजों रुनाय खारैजों बेखौ जोङो होना होयो आरो
उ
नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा एसे
औ ओ मा ओंख्रि औ औ खोनादों खोनादों औ फ्रिखौ जोंबो
हेल' खोनादोंना औ
हेल'
औ खोनादोंना
हेलौ खोनादों ना
औ खोनादों
औ आ दा बिदिनो आ जेरै अनलाजों दाउ आं अनलाजों दाउखौनो नोंथांनिसिम एसे फोरमायनोसै नङा होमबा
औ औ
औ जों गिबियावनो बे अनलाजों दाउ संनोबाथाय जोंनो मा आ खारैनि गोनांथि जायो आ खारैखौ जोङो औ खारैखौ जोङो सरनानै रोसि बा बिदै महरै जों दिहुनन्ना लाग्रोनाय जायो आ बिनिफ्राय जोङो बे आ माइरंखौ आ सोमनानै जोङो मा दसे सम सोमनानै दोननानै जोङो बेखौ सुखांनानै जोङो बेखौ मा दिंखि बा थबसियाव जोङो देना लानाय जायो आरो आ औ बिदिनो बिनिफ्राय जोङो बे दाउखौ आरो दाउ बेदरखौ ओ मोजाङै बासिनानै जोङो मा एवदुमना लानाय लाग्रोनाय जायो एवदुबना लाखांनायनि बे सारियावनो जोङो मा ओ अनला अनलानि थाखाय जों बेहाय दै गुदुं खालामनाय जायो आरोना बे सारायाव
औ
जेब्ला दैया औ जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला जों बेहाय आ खारै होनानै होयो खारै संख्रि जाखिनि मस्ला नांगौ बेफोरखौ होनानै होनाय जायो आरो ओ बेनिफ्राय बेयो जेब्ला गोदौगोन ना बे दैया आ गोदौब्ला ओ बेहाय जों बै माइरं अन गुन्दै जायखौ जों माइरंखौ जों गुन्दै खालामना लाग्रोनाय जाय लाग्रोनायखो जों बेहाय मा दैया जेब्ला गोदौओ अब्ला जों आ बेहाय सायाव ओरै ओ फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो
औ
औ बिदि बिनिफ्राय बेखौ जोङो मा आ सारनाय होनायजोंबो जाया बेहाय जोङो मा आ मोनसे आखाइजों सारना होनानै मोनसे आखाइजों मा एरग्रुंनाबो होबाय थानांगौ जायो आरोना जाहाथे थे बे मा आ गथाखाया बा औ बिदि बेबायदि लाथा लाथा खाया आरो माने ओ बे माइरङा माने एर ना होग्रोबा माने गथा खानानै आ बे ओ लारु लारु बेदि स ओ मा होनो ओ साफ्रा साफ्रा गथा गथा जायो आरोना ओ बिनि थाखायनो बिदि एर नांगौ जायो औ जेब्ला बे माइरंखौ होखांनानै जोङो एरखाङो ओ एरखांनायनि उनाव जों बेखौ दसे सम गोदौहोनो होबावो आ बिदि बेबायदिनो गोदौहोबाय थानानै जेब्ला एसे रा ओ माबागोन ना गोदौबाय थानायाव अ दसे सम दोननानै जोङो मा बे दाउ बेदरखौ होनानै होनाय जायो आरो आ बिनिफ्रायनो बे बेदरखौ होखांनायनि उनाव बे आ बे जेब्ला ओ गोदौखांनानै बे एसे आथा आथा जायो माने गथा जायो आरोना
अब्लानो जोङो बे अनलाखौ जोङो जाजानाय जायो आरो अब्ला आरो बेनिफ्रायनो जों अन्ला ओंख्रिखौ बानायनानै जायो आरो बेबायदिनो ओ आं नोंथांनिसिम जोंनि बे नारजि नारजि अमाखौथ' नोंथाङा बुंखांबाय नङा होमबा
औ
औ बे नाफामखौ जोंनि बे बर'नि नाफाम दोरोङारि ओ नाफाम नङा होमबा
औ
अ नाफामखौ माबायदि बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नाफामखौ जोङो जेरै ओ नाफाम ना ना फिसा फोरबोखौ लाना फैना नै जोङो जेनेबा बा दंग'फोरनिफ्राय सारना लाबोनाय ना बा बाजारफोरनि बायना लाबोनाय ना बेफोरबायदिनो जाना फैनानै जोङो नाखौ आरामसे बा साफा खालामनानै जोङो बिदिनो थास' थास'जों माने देग्लिनानै जोङो मोनसे पयाम बा हासुंफोराव सोनानै दोनो आरो ना
औ औ औ
हेलौ
औ औ खोनादों
खोनादों
हेलौ
औ खोनादों
औ बुंलाय
औ आङो नाफामनि बागैथ' एसेबां माने मिथिया बेखिनिखौनो बुंबाय आरो
औ नोंथाङा आंनाव माबाफोर मिथिनो गोसो दंबावो नामा
औ बे ओ जेनेबा जोङो अनला बा अनला संनायाव जेरै जोङो खारै खारैखौ होनाय जायोना बे खारैखौ माबेनिफ्राय ओ बानायनाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होगोन नामा नोंथाङा
औ जोङो औ औ हायो ओ जोङो बे खारैखौ जोङो मा थालिरनिफ्राय थालिर बिफांनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो आरो ना ओ आइथिया थालिरनि आइथिया थालिर होनो जोंनिखि ओ आयथि थालिरनाया जोंनिया मा खारैया गोबाबसिन जायो आरो मोजांसिन जायो एकदम ओ
औ
जानोबो गोथावसिन जायो औ ओ जेखिजाया थालिर दंफांनियाबो जायो ओ बेनिफ्राय बे आइथिया थालिरनिखौ जोङो मा बांसिन गोदो गोदायनिफ्रायनो माने फोथायबोनाय आरोना बेनिया साबसिन जायो होननानै ओं ओ जोङो गिबियावनो बे थालिर दंफांखौ जोङो फस्लाबो बुङो जे औ बेखौ जोङो मा थालिर दंफांखौ जोङो दानफायना लानानै ओ बेखौ जोङो मा गथा गथा ससे ससे माने ससे ससे खालामनानै जोङो बेखौ मा दावनानै जोङो ओ जिनाय जायो आरो ना थालिर दंफांखौ जोङो दाननानै जिरनाय जायो जिरनानै जों फिसा दा थुख्रा थुख्रा जिरनाय जायो ओ बेखौ जोङो मा सान्दुङाव फोराननांगौ जायो आरो सान्दुङाव फोराननानै जेब्ला बे रानगोन अ जोङो थालिर दंफांखौ बिलाइखौल'सो गारनाय जायो आरोना बेे बेनि गुदि बे मादा जायखौ जोङो बुङो मादा मादायाबो जोङो बे खारैयाव
औ
ओ जायो आरो औ बेबायदिनो जों मादाखौबो जायो दंफांखौल' नङा बे थालिरनि गुदिनि मादाखौबो जोङो मा खारै जानो हायो आरो जेब्ला जोङो बेखौ बेखौबो जोङो बिदिनो एखे रोखोमै फिसा फिसा दानफ्लेनानै जोङो बेखौ फोराननाय जायो सानदुङाव ओ जेब्ला बेयो रानगोन औ जेब्ला बे रानगोन बेखौ जोङो ओ सानदुङाव जोङो बेखौ जेब्ला सान्दुंआथ' गोरा जायोना बिसोर गोराबा जोङो बेखौ सानब्रै सानबायावनो बेफोर रानो रानबा जों बेखौ सावनाय जायो आरोना अरजों जमा मोन से जायगायाव जोङो जमा खालामनानै ओ अरजों बेखौ जोङो सावना होनाय जायो जेब्ला बेयो हाथ'फ्ला हाथ'फ्ला जागोन ना अब्ला जों बेखौ बेयाव जाखिनि ओ गासैबोथ' खामजोबा नङा होमबा बेफोरखौ जों गारनानै ओ मोजाङै साफा बासिनानै जोङो बेखौ ओ सान्द्रिजों सालिनाय जायो आरो ओ जे जेब्ला बेखौ जोङो मोजाङै सान्द्रिजों सालिखांगोन ना अब्ला जों बेखौ इसे एसे दै होनानै सिथङो बा बिदिनो दैजों लगायनानै दोननाय जायो आरो बिदिनो जोङो बेखौ प्लास्टिक बा प्लास्टिकफोरावबो दोननाय जायो। बिनिफ्राय बिदिनो भयामफोरावबो सोनानै दोननाय जायो।
औ।
औ बेबायदिनो जोङो खारैखौ दिहुननो हायो आरोना बेनि ओखायनो जोङो बे जेब्ला बे हांगार जागोन बेब्ला ओ हांगार हाथरफ्रा जाजोबबाय नङा होमबा बेखौ जोङो मा औ बेखौनो जों भुयामाव दोननानै बेहाय दै होनानै जोङो बे सिंखिहाय जोङो मोनसे गुदुं बानायो आरो ना जेब्ला गुदुं साखि दै होबा जेब्ला गुदुङाव बे गुदुंखि दैया ओरैसि महरै गलाङो आर ना बेबायदिनो जोङो मा खारैखौ दिहुननाय जायो आरो जोंनिथिंजाय
न'।
औ। बेबायदिनो जोङो मा खारैखौो दिहुननानै जोङो मा ओंख्रि जानो हायो आरो।
औ।
जोंनि जोंनिथिंजायै ज बायदि आदबजों खायदाजों जों खारैखौ दिहुनो। ओ आं बेखिनिखौनो नोंथांनिसिम फोरमायनाय जाबाय दा समाबो जाबाय नामा नोंथां?
औ।
औ दा होमबा औ। नोंथाङा आंनो सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
औ गोजोन्थों।
औ दे गोजोन्थों।